हेल' औ खनादोंना नोंथां
औ औ औ खोनादों खोनादों
गोबा हर जाबाय उन्दुबायमोन नामा नोंथाङा
आङो उन्दुथ'वाखै बिदिनो मबाइलाव माबा माबि थुलागासिनोमोन आरो
फरायदों जानो नोंथ' गभर्मेन्ट जबनि बिराद प्रिपेयार खालामगासिनो फरायदोंथ' जानांगौ फरायगासिनोमोन ना
फरायनायाथ' फरायाखैमोन बिदिनो दा मा मा गोदान जबनि आपडेट फैदों बेखौ नायदोंमोन नोंथां
नोंथाङा ओरैनो दा जोंखौ आसामनि थागिब हिसाबै आसामनि जब ना सेन्ट्रेलनि जबाव बांसिन इन्ट्रेस्ट दं नोंथाङा
आङो नोंथां सेन्ट्रेलनि जबखौ बांसिन मोजां मोनो आरो
अ ओरैनो मा टाइपनि जबखौ मोनबा मोजां जागोन बिदिनो
लुबैनायाथ' अफिस थाय अफिसाव मावनाय दबफोरखौ मोजां मोनो आरो। बिदिनो अफिसाव मावनाय खामानिखौ अफिस वार्क
सिजेल होनो नाजादोंबा होमबा नोंथाङा
सानदोंमोन नोंथां माथो प्रिभिसनानो मोजां जाथाराखै
बेनो सिगांफोर एगजामफोर होना नायनोमोनफेर खांबाय ना एप्लाइ खालामनाय जाथ'वाखै बेफोराव
जाथ'वाखै नोंथां जाथ'वा खै अ ओ माने सिगांहाय एसे उन्दैयाव होदोंमोन माने उइदाउट जेबो प्रिपेरेसन गैयालासिनो ओमफ्राय दा एसे नाजाफिनदों आरो मा जायो नोंथाङालाय नोंथांना मा बा दि गभारमे जबखौ लानानै
गभारमेन्ट जबखौथ' लुगैयो लुगैनाया थेवबो दा फरायनायानो एथिंबो हाया एथिंबो हाया जानानै गेजेरावनो नांथानानै दं ओरैबायदि बेमा मासेयाव नांथाना थानाय बायदि दिंदउन जानानै थानाया जाहैबाय आंनि जिउआव नोंथाङ मा खालामबावनो नोंथाङा एसे आइदिया होदो माबायदि खालामबा माबायदि फरायबा मा खालामबा मोजां जागोन एसे होनो हागोन ना नोंथाङा
ओ नोंथांना माने गभारमेन्ट जबनि जेनेबा दा बे कम्पिटिटिभ एगजामफोर होनायनि अनगा आरो बेलेग माबा दंबावो नामा माने बेलेग लायन फरायबावनो लुबैनाय बेलेग जब बिदि दं नामा नोंथांना
फरायनो लुुबैनायाथ' दंङमोन नोंथां आंहा पि ओद सदि खालामनायाव एसे गोसो आ बांसिन दंमोन आरो जब जबखौथ' लुगैयो लुगैनाय थेवबो पि ओद सदि खालामनो आरो गोसो दं मोन आरो दा बेनि थाखायनो पि ओद सदिनि थाखायबो फरायनांगौ बेबो मोननैखौबो समान लांफानो हायियाव खारफाखनो हाया बे मोननैयावबो
अम आंनि अम आंनि मथेबा नोंथाङा मोनसेयाव बांसिन गोसोहोबा मोजां जागोन नामा। माने होनोब्ला अम बिनि स्टाडि प्लेना बेलेग बिनि स्टाडिनि प्लेनआ बेलेग जायो ना बे पि ओद सदिनि लायाना बेलेग गभारन एगक्जामनि लायनना बेलेग आंनि मथेबा नोंथाङा मोनसेयाव कन्ट्रेकटार खालामबा मोजां जागोन नामा
अम बिदिनो सानो दसे आरो दसेनोबा जोंना बर'हिसाबै बर' मेजर लानानैसो बर' डिपार्टमेन्टावसो फरायनाय जाहैबायना आंबो गोबां सेबफ्रानो होनो नोंथांयाबोथ मिथिखायो जानांगौ बर'नि माबायदि मा मा सोलियो गोजौ लेभेलाव
ओ ओ
बिनि थाखायनो गोसोआ दसेनो गुबुन जबनि थाखायबो ट्राइ खालामनोसै नामा साननाया फैफिनो
जेबो नङा नोंथां गावनि हारि खौ जौगाहोनायाव खामानि मावनाया जेबो माने माबा नांगौ गैया नोंथाङा पिओइसडि खालामनो गोसो जादों नालाय पिओइसडि खौनो कन्टेन्टे खालामनानै मोजां प्रिपेयार खालामनानै एगजाम होबा मोजां जागोन आंनि मथेबा आरो
औ ओरैनोथ' बिदि मोननै मोनथाम होसोब मा जाखाया होननानैथ' मिथिखागौ आं थेवबो लाम माआन्दायनानै सोलाइफिनो लुगैनायनाया दासिमबो खारनाय जायाखै आंनिया
उम उम एसे नोंथाङा मोनसेयावनो गोसो होबा मोजां जागोन आरो बाखि नोंथाङाबो एसे सानना नाय दो मानो होनबा जों जेनेबा दा गावनि थाखाय माया मोजां जायो बेखौथ साननो हानाय एसे जाबायानो नङा होमबा लामा दासो जोंना माने सिगाङाव लामा मोजाङै मो मोनथियैयाव दा इदि एसे गोदाव सोराव जानानै थादोंमोन आरो ओमफ्राय दा मोनथिबाय नालाय एसे मोजां जासिगोन जेनेबा खनसे
दायो जोंहा देरबायबो ओ एसा जाखांनानै जेनेरेसननि गथ'फोरखौ माबा मोनसे बोसोनफोर होलांनो हानाय जाहैनांसि दंगोन आरो बैबायदिखौ नाजानांसिगोना
उम औ औ नोंथां आंबो बेखौनो सानो माला जों गावनि आथिङाव गसंनो हागोन गामिनि समाजनि मानसिफोरनि थाखाय मोनसे एगजामपोल जानो हागोन बेखौ सानो आरो
थाब दे माबा खालामबा
उम ओमफफाय नोंथाङा बे दा जेनेबा कम्पिटिटिभ लेभेलनि एगजामफोरखौ लानानै माबाफोर मोनथिनाय दं नामा जेनेबा माबायदि फरायबा ओ मोजां जागोन माबायदि खालामबा मोजां जागोन
अ दााथ' जोंहा ससियेल मिडियानि गोबां मबाइल बेफोरबायाददि बाहायनाया सोलिगासिनो ना आंनि थाखायबा बेफोरखौ बि इउस बेफोर खामानियाव इउस खालामबा मोजां होननानै सानो आरो आं ओरैनो जों सिगांनिफ्रायनो फरायबोदोंबाबो जाबां जाबां जेबो बेस लायालासिनो फरायनाय मा ना ओरैनो जे एसे एनै मिथिदों बेखौनो थाबाय थानाय दा बे फोरनि सायाव बांद्राय फोया आरो कनसेपया क्लियार जानानै थाया बिदिनो इगजाम मोनसेबो क्लिक खालामनो हायैया जाहैयो आंनि साननाय आरो बेयो दा ओंखायनो बेटस लानानै फरायायोब्लाा मोजां जायो।
नंगौ नंगौ नंगौ उम नोंथां नंगौ।
गोबां गोरों गोरों मास्टारफोर जोंहा फैबायना दा गथ' गाव गावनि इउटुब चेनेल खुलिनानै स्टाडि सेन्टार खुलिनानै लाइभ क्लास लानाय मानाय बेफोरो सोलिगासिनो ना नोंथाङाथ' लायैआनो जानांगौ
लादोंमोन नोंथां लागासिनोमोन। लानायालाय
अ मोजां सोलियोबा?
सोलिनायाथ' मोजां सोलियो दा आंसो टाइम होनो हायाखै। आंनिया एसे प्रिपेरेशना बुहुद ल' जाना दं। माने लाइफजों लोगो लोगो खारफानो हायाखै।
फरायनायजों लोगोसे नोंथाङानो न'नि खामानि गासैखौबो मावफानांगौ जायो नांगौ ना?
उम बेनो नोंथां जोंना बेनो प्रब्लेमा।
औ गामियाव थाबाय हिसाबै जोंथ' बेफोरखौ मा खानांगौआनो जायो।
उम।
नोंथाङा बेफोर जब खौ जबनि थाखाय प्रिपारेसन खालामनाया न'आवनो सोलिगासिनोना नोंथाङा बाहेरायावबो बिदि थायोमोन नामा नोंथां
थायोमोन थानायालाय सिगाङाव थायोमोन ओमफ्राय मा जादों नोंथां माने जेब्ला आङो माने बाहेरायाव था बेफोराव बारा मोजां टाइम समखौनो होनो रोङासै आं माने बै टाइमाव बेलेग माबायाव थांनानै जेनेबा बिदि ज' माबा माबि फरायनाय बेनि बागै एसेबां इन्ट्रेस्टखौनो होआसै नालाय ओमफ्राय आंना बुहुत समा ओरैनो थांग'बाय आरो माने बुहुद टाइम लस जाबाय आरो आंना दा ओमफ्राय दा दा आङो माने गावनो माने हाख'वा हाख'वा जाना दं आरो दा न'आवहाय न'नि खामानि सानाव न'नि खामानि हरावथ' दा नोंथांजों उन्दुनो ओंखारो सानाव खामानि मावबाय नालाय हराव उन्दुनो ओंखारबाय उम उम उम उम बिनो बिदि जाबाय आरो दा ओमफ्राय आं दा
आदथायावनो उन्दुनायनि टाइम जायो बयबो उन्दुजोबबाथाय आरो हर गेजेर
औ नोंथां उम उम उम नोंगौ औ नंगौ बिदिनो दा ओंखायनो आङो उनफोराव मा जायो बाहेरायाव थांफिननानै फरायनाय जायो ना मायो नायनोसै दा थ' जेबो बिदि प्लेनिं गैथ'वा न'आवनो दंथ'यो दाथ'
ओरैनो सुबिदाफोर दंबा थांजागोन नामा नों थां आंनि बायदिबा
उम सुबिदायाथ' दङ दङ आंनि सायावनो सोनारो जेनेबा नख'निफ्राय बिदि जेबो प्रेसार गैया
अ अ नोंथाङा ओरैनो जबजों लो माखासे प्राइभेट जबनि थाखाय बिदि खामानि मावनाय बा एप्लाइ खालामनाय बिदिफोर खालामखांबाय नामा।
खालामनायाथ' खालामदोंमोन ओमफ्राय जायासै माथो नोंथां आं दा ओमफ्राय जेबो खालामथ'वासै ओरैनो बेलेग बेलेग बिदिनो कन्ट्रेक्सुयेल जबफोर नागिरदोंमोन नागिरनायालाय। गोदो। एसे मावदोंमोन माव लाय
नोंथाङाथ' दा मास्टार्स खालामबायना। अ बि एड दि एल एड। बेफोर लाखांबाय ना लागोन ना मा साननाय दं ना लाखांबाय।
लागोन लाथ'वाखै नोंथां लानायनिसो आङो माबागासिनो जेनेबा प्रिपेयार खालामगासिनो लागोनसो। माने ओनफाय जोंना दा। राङारि बिथिङाव बहुद जौगानाय नङा नालाय।
औ।
एसे खस्थ' जायो आरो
औ औ बेनो बेदिआवथ' गोबां फैसा नांगौ जायोना।
औ औ जोंना आरो बड' सा उम फोरना जेरावबो जायगायावनो फरायहैनो हाया गासिबो बि एड सेन्टारावनो बर' सा टिचार गैया। बर' साबजेक्ट गैया बिनि थाखाय जों बि टि सि नि गोजानावबो थांनो हाया। बिदि जाना दं आरो उम ओमफाय बेयावहाय राङाबो गोबां लायो।
जां थाखायनो साननानै आङो जोंना टेनसना बेनो राङानोसै दा। न'आवबो एसेबां हायफायनि नंला नालाय जोङो।
उम
माबा मोनसे खामानि मावनायनि सि गां फैसा बिदिनो न'खर सानग्रोआबानो जाया गावनि गोसो बायदिथ' जेबो मावनो हाख्ला जाहैबाय। फैसानि थाखायनो गोबां बिथिङावनो जों खम गाहाय जानानै दं आरो दा।
उम औ नोंथां। एकदम सैथो सैथो बाथ्रा बियो माबा मोनसे मावनायनि सिगां जों राङारिखौ गावनि रांखौ न'खरखौ सानगोरनांगौ जायो।
औ। उनाव मा जायो नायलांसै नोंथां नाजादो नोंथांआबो। मोजाङै प्रिपेयार खालामबाय थाबानो जाबाय माब्लाबा सम मोनबा गोलाव सम लानानै रायलाय मिथिगोन नोंथां।
औ जागोन दे जागोन नोंथां दे। उम।